खोना दोंना?
हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे ओ
औ दासो खोनादों।
बिदि ब्लानोंथां दायो जोङो गोलोम बोथोरनि सायावनो सावरायनो हागोन नामा?
औ जागोन दे बोथोराबो दा गोलोम बोथोरना सावरायजागोन दे
ओ नोंथां बोथोराथ' दास सान्दि गरमानो औ बे गरम बन्द' बे जोंहाथ' गोलोम बोथोराव गोबां ओ गथ'फोरा बा स्कुलफोरा गोबाङानो गरमनि थाखाय गोलोम बोथोरनि बन्द'बो होयो नङा होमबा?
औ नंगौ होयो
औ बे गोलोम बोथोरावथ' जोंहा माइ आबादबो मावो दैज्लांनि आबाद होननानै बुङो जायखौ औ बे गोलोम बोथोराव बे माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहाथ' मैथाबो दङ नङा हबा मैथा फाथो
औ मैथा मै मैथा ओंख्रिखौ मैथा गैयाना?
औ औ मैथा ओंख्रि औ बेनि अनगायैबोथ' जोंहा बे बे गोलोम बोथोर बोथोराव गोबां फिथ थाइ साम थाइबो मोननो थाङो। ओ जेरै जों खान्थाल फिथाइ इ मोनो थाइजौ लिस सु मोनो नङा होमबा।
लिसु मोनो खान्थाल मोनो।
औ फोर थाइनि अनगायैबो
तारमिलन औ
ओरैनो मा मा फिथाइबो मोनबावो नोंथाङा मिथियो नामा औ नोंथाङा औ नोंथाङा बेफोर फिथाइफोरनि मादाव बबे मोनसेखौबा जानानै मोजां मोनो?
औ दाथ' आङो दैज्लां बोथोर बायदियै
फ्रामबो मोनो।
आइ बयखौबो जानानै मोजां मोनो ओ नाथाय ओ थाइजौखौ बां सिनै मोजांसिन मोनो।
थाङा बे थाइजौखौ आंबो आंबो बे गोलोम बोथोरनि नि जि फिथाइ बेखौ थाइजौखौनो जानानै बांसिनै मोजां मोनो आरो
औ औ।
ओम। नोंथांङा बे थाइजौ फिथाइखौ बांसिनै गोथांखौ जानानै मोजां मोनो ना बे गोमोनखौ जानानै मोजां मोनो?
औ आंथ' दा गोमोन गोजानासो बांसिन मोजांसिन मोनदों
औ ओ नोंथांङा बे खायसेयाथ' थाइजौखौ गोबां रोखोमै जायो नोंथां? ओ‌ नोंथांङा ओ मा मा रोखोमै जायो?
आङो बे गोमोनखौ खाजि लेमनानै जायो आरो माब्लाबा बे थाइसे थाइसेयैनो लेब सेखा लानानै खावसे खावसे हानानै जायो आङो बिदि। आरो गोथांखौ गोथांखौ जानाय जायो। गोथांखौ जानाय जायोब्ला बे गिलासफोरजों माबाथबा रुखिनानै फिसा फिसा खामनानै एसे सिनि होनानै जानाय जायो।
औ नङो नना थाइजौखौथ' गोबां रोखोमनि जानो हायो नङा होमबा जेरै खाजि लेमनानै जानो हायो बेनि अनगायैबो जों खावसे खावसे हानानैबो जानो हायो बेनि अनगायै जोङो जि रुखिग्रा दोङो ना बे रुखिग्राजों जों रुखिनानै जानो हायो औ बिनि अनगायैबो जों थाइजौखौ जों गोथांखौ सान्दुंआव फोराननानै ओ इयुनाव जानो थाखाय जों आसार बानायनाबो दोनना मस मस्ला मस्लि होनानै बानलु होनानै जों दोनथुमो नङा होमबा
औ औ औ
औ बेनि अनगायैबो बे थाइजौखौनो जों गोबां जुस बानायनानैबो लोंङो उम ओ बेजोंनो बेनि अनगायै औ आरो आथिखालावथ गोबां समाजारि बिजोंङाव नुनो मोनदों दि थाइजौजों बानायनाय आइस क्रिम नुनो मोनदों आ
आइसक्रिमबो बानायो ना
औ आइसक्रिमबो बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो
औ आ दा सान्दि बियो समाजारि बिजोङाव गोबां भाइरेल जागासिनो आरो थाइजौनि बे आइसक्रिमा औ बेनि अनगायैबो नोंथां खायसे खायसेयाथ बे थाइजौखौ ओ जानायनि अनगायैबो ओ गोबां माने बेनि जा गोदोनि समाव आ रो बांसिनानो सान्दुुङाव बा थिंफोराव फोराननानै बेनि बेगर खौ जानाय नुदोंमोन आरो आं
अ आगोल जानाय नुयोमोनथ बेगर
औ औ नाथाय आथिखालाव नुनो थाङा आरो बेफोरखौ
औ नोंथाङा बेखौ जाफेरनो मोनदों ना
ओ उन्दै समाव जाफेरनो मोनदोंमोन आंबो
अ माबायदि बेनो खदा
ओ नोंथां बेनि टेस्टखौथ आं बावगारबाय नाथाय एसे मोजाङानोमोन होननानै आं सानो आरो
औ औ
औ बेनि अन गायैबोथ' नोंथां बे थाइजौ फिथाइखौ जानायनि अनगायैबोथ' जों थाइजौ बिफांखौ बेनि जि बिफां फिसा फिसा खालामनानै जों फाननो हायो नङा होमबा जायग' फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो औ
मुलि बानायनाय जायोमोन ना
औ बेनि अनगायैबो नोंथां बे जिहेथु खान्थाल दङ खान्थालखौ बा खान्थाल फिथाइखौ नोंथाङा मा मा रोखोमै जायो,?
फोमोननाबो जायो आरो बेखौ एसे मोनद्रायनायबो नङा गोथांद्रायबो नङा बे मोनथांखोराआरा ना मा होनना बुङो बेबादिबो जायो आरो बेनि बेगरखौबो जोङो मैगंबो जानो हायो आरो सावनाबो जानो हायो आं बे बायदि खम मोनजादों आरो।
औ नंगौ नोंथां बे खान्थालोखौथ' जों गोथाङैबो जानो हायो जेरै दाननानै। बेनि उनाव फोमोननाय नानैबो जों जायो बेनि अनगायैबो खान्थाल बेगराबो जोंना बाथोन देनानैबो जाजायो नङा होमबा सावनानै। बास सारायावनो जोङो एव एवफ्रामनानै आरो गोरान एवनानै जों बेनि उनाव बे खान्थाल बेगरखौनो गथ' गथायबो जायो। आरो आरो बे खान्थाल बेगरखौनो जों रुनानैबो मैगं संनानैबो जायो। बेनि अनगायैबो जेब्ला ओं। ओंखाम गोजांजों जेब्ला जों बे हाल बेगरखौ सावनानै बाथोन देनानै बानलु गोरान होनानै जेब्ला सामब्राम गुफुर होनानै देनानै जायो अब्ला बांसिनै गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो ओ। बेबादिखौ बांसिनै ओंखाम गोजांजों खान्थाल बेगर बा बाथोनजों औ खान्थाल बेगर बाथोनजों बांसिनै दुब्लिफोराव जायफोरा हालेवो गोदोनि समाव। बांसिनै बेखौ आलि दाननायफोराव आलि दाननाय सुबुंफोरनो हैनाय जायोमोन आरो।
औ औ औ ओंखाम ओंखामजों ना?
औ औ बेनि अनगायैबोथ' नोंथां बे खान्थाल बेगरखौ ओ जानायनि अनगायैबोथ' जोंहा खान्थाल जेब्ला खान्थाला एसे थायनानै बा दान मोननैसो जायो अब्लाथ' बे खान्थाला एसे रफ हुखुंहांनायाव जों बे खान्थालखौबो गोथाङैनो बेनि बिगुर सु बायदिखौ गारनानै लेमनानै जोङो बेखौ मोजाङै सुना लानानै गोबां बेदर बायदिबो एवना जायोना खायफाया आलुफोरजों औ।
बुरजा जायो।
औ गोबां आरो ससियेल मिेडियाआवनो बा समाजारि मिजिङावनो जों गोबां नुनो मोनो बेफोरबादि जानायखौ मस्ला-मस्लि होनानै गोबां गोथाव जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा माब्लाबा बे खान्थाल फिथाइनि नि फाजा एवनानै जानायखौ बा ज मोनजाबाय नामा?
औ मोनजाबाय आङो।
औ ओरैनो
औ औ।
औ जायोसन मोनजाबाय।
औ औ।
नोंथाङा मोनजाबायना?
औ मोनजाबाय नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ बेखौ बेबादि रोखोमै जानायनि अनगायैबोथ' जों थाइजौ आरो खान्थाल जानायनि बाथ्रा रायलायबायानो बेनि अनगायैबोथ' जों लिसु जायो नङा होमबा, औ। औ बे लिसु फिथाइखौबो ओथ' जोङो ओ बांसिनानो खायसेनि न'खराव थायो नाथाय खायसेनि न'खरावनो बांसिन न'खरावनो थाया आरो बायनानै जानायखौ नुनो मोनो। औ बे लिसु फिथाइखौबो जों ओ जेब्ला लिसु फिथाइयाथ' मोनबासो जानो हायो नङा होनबा?
मोनबासो जानो हायो औ।
औ बेखौबोथ' खायसेया थाइसे थाइसेयैनो जानायनि अनगायैबो खायसेया बेनि बेगरखौ गारनानै गोबां संख्रि फानलु होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आं
फेराखै आं थाइसे थाइसे जानायसो नुनो मोनदों।
औ ओ बेनि अनगायैबोथ' नोंथां बे लिसुनि अनगायैबोथ' ओ बेखौ थाइसे थाइसे जानायनि अनगायैबोथ' जों लिसुखौबो गोबां जुस बानायनानै लोङो नङा होमबा? औ जुस बानायनानै लोङो जों गोबां आरो कल्ड द्रिंक हिसाबैथ' जों बेखौनो बायनानै लोङो नङा होमबा गलाफोरनिफ्राय। ओ ओ बेनि अनगायैबोथ' जों जेब्ला न'आव थायो अब्ला जों बेखौ फाननानो गोबां रां आरजिनोबो हायो।
औ गोबां थायो नालाय बेखौ फाननानैबो रांखौ आरजिनो हायो।
औ।
जों हाबो जों हाबो न'आव गैया बायनासो जा नाय जायो।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ दिनैनि बे जि गोलोम बोथोरनि सायाव जोंनि सावरायनाय बेखौ दोननो हासिगोन नामा?
औ जागोन दे। जागोन दे।
दे बिदिब्ला।
औ दे।